हेलौ
औ खोनादों नोंथां।
औ औ नोंथां खोनाबाय औ।
अ मा मावगासिनो नोंथाङालाय दालाय नोंथां?
दंलै नोंथां नै दासो दुगैस्रां लोबस्रां माबानिफ्राय बारिनिफ्राय फैनानै जिरायफैदों नोंथां दासो ओरैनो बावबाय आरो जिरायनायालाय।
अ अ बेलासिफ्रावलाय अ बेलासिफ्रावलाय मा ओंख्रि जाखोन नोंथां?
सानसेुआवथ' माबासोमोन नोंथां माबासो सबायाइजों साम'सोममोन ओमफ्राय आलु एवनायमोन।
औ औ गोथावआनो माथो नोंथां।
औ नोंथां गोथावलाय गोथाव औ सामा सानै गोजोन दोनफैलायबाय नोंथां हामगुलायबायसोममोन साम'आनो।
अ बिदिसो आरोना होनोमबा ओमफ्राय साम'खौलाय बबेनिफ्रायथ मोनबोनाय नोंथां?
ए नोंथां बै ओरैजाय खाथिथिंजाय बै माबाथिं बिलो दंमोनलै नोंथां मोनसे गिदिरनो ओरै जोंखियनो ओरै सायाखै जायो आरो अ खोलाखै। नोंथां ओरै खोला एसे दाव खाथारनांगौ जायो आरो औ बिदिनो मोनो नोंथां नाफ्राबो मोनो गिदिर गिदिर।
अ मालाबा नोंथां हमलाबायायनानै लाबोलै जोंथि बेहाय नाखौनो मोननो गोब्रावथार माथो बायनानैसो जालाबायनांगो बाजारफ्राव औ
नोंखौनो लिहरसोय आं नोंथां जायोदा नोंथां नोंथाङाथ' गायखांखाबाय फुखांखाबाय जानांगौ नोंथां औ औ होनोमबालाय नोंथाङा एबाथ' सोलाबखाासिगोन एसे एनैया
औ सोलाबसिगोन सोलाबसिगोन
औ आं खबर हरफिनसै नोंथांनो उनाव औ बेनि बागै आरोना बिलो औ औ ओमफ्राय दा नोंथालाय माथो मावबोबाय थासिनो दं
दासान्दि नै गायखांनानै फुखांनानै ओरैनो बेखारानो दङ नोंथां
अ
ओरैनो माथो खालामनो आरोना बिदिनोसै बेखारखौनो होनदो
औ औ गोर खथिबोथ' मावसै नामा नोंथां
गारान खितखखौ बाबाय माथो नोंथां दैज्लांवनो गोगोम गोबाव मावखानांबाय माथो खेथिफोरखौनो ओंखायनो एसे बानाय मोनबाय माथो नोंथां आबादफोरखौनो मावनोनो बानाय मावबाबो माथो मैगं थाइगंआनो दामानो माथो खमायलांफिनजोबबायसोलै नोंथां
औलै नोंथां बेफोरनोसै हाथाइफ्रानो मोजां जाला मा दानिया हाथायानो नोंथां जोंनि बर' हारिनि गेजेराव माने बर'फोरनि हाथाइफ्रानो जाला माने ओरै गुबुन हारिनिफ्रायो दावख्लायबोजोबो माथो ओरैजाय
औ नंगौ नंगौ नोंथां माथो होनबावनो नोंथां
दारि गोलावफ्रासो होफैला जोबथारो माथो नोंथां बिसनासो माला जागा जागा जालायो नालाय नोंथां मुलि सुलि एदमबारे मेडिसिन सेडिसिन
औ बिसोरो मारै एफा थाब थथाब दिरुननो थथाय नोंथां माथो जोंथिम मोननो गैयै मैगंफोरखौ सिनथाय माथो दिहुननानै लाबोनानै बिसोरसो फानग्रोनानै माथो फैसा लाग्रलायलाङो
औ नोंथां बुंनो थाडाब्ला माखासे सोलोंनांगौ जायो बिसोरनिफ्रायबो औ माने बिसिरनि एसे प्रसेसारा बेलेग जायो माने बिसिरनि जायो नोंथां जोंनि बादि बिसोरथ' माइ जाया नालाय ओरैजाय माने माइ जानो माने सिलिं माइनि थाखाय बारा माबाबो नंखाया नालाय नोंथां
औ नंगौ
ओमफ्राय जनिबादि अखाफ्राबो बिबांनि हाया बिसोरनाया जाहैबाय आबादफोरखौनो बिसोरो बरिं सरिंफोर गायनानै एकदमबारे हासार हासार होख्रुबनानै बिसोरो आबादखौनो खम अखाबाबो बिसोरो आदखौ मोजाङैिरुनडा आरो नोंथां बेफोरनो बिसिना बिदिनोसै आरो आबाद गैयाबानो जेबो नङा आरोना नोंथां जोंनाथ' एसे एनै बिदिनो जोंनाबोथ' माइ आबाद जायो नालाय मिथिसाय जोंथिंजाय जोंना एसे एन मोजाङानो आरोना नोंथां साबजाथाव जोंथें औ
बिसोर बिराद सालु जाबाय नोंथां एकदम जोंनि माबाखौ मा होनो थाखा फैसाखौ माने बिसोरसो लां फैजोब्बाय आरो ना मैगं मैला फानफ्ला फानफ्लि बेफोरबायदिनो बिसोरो हाफोरबो दखानफोरबो लालाजोब्बाय आरोना नोंथां जों माथो जोंनि खाथिनि सेन्टारफ्रावनो माथो बिसोरखौल' नुसै आरो मा बर'फ्रा एसे नेम खान्थिया गाज्रि ना मा होनो बिदिनो बायदिसिना हाफोर लाबाय बायोबा जोंहाथ' थाखा फैसा गैया नालाय बांद्राय होनो हाया बिस्रा होसोमलाबायसोन बिदिनो जोंनि होनो हानायनिफ्राय एकदम फानब्रै फानबा बारासो होसिगोन ओमफफ्राय लासिगोन आरो बिसिरनि होनायखौहाय ओमफ्राय जोंहा मोनला आरो बि बेफोरबायदि जा जाबाय थायो आरोना
औ नोंथां औ बिसोरथ' माने बिसोर गोजाननिफ्राय लाबोयो नालाय नोंथां ओमफ्रायथ' फाननाथाराबाथ' उफाय गैया नालाय नोंसि बिसिनाबो ओमफफ्राय बेनि थाखायनो बिसोरो दामफोरखौ मिलायलाबायनानै होलाङो आरो ना नोंथां ओमफफ्राय बुं थागौथ' बिसोरनाबो मोनसे राहाय एसे फैनाय जायो नोंथां
औ नों
माने बिसोरबो गोसो जानाय फैनाय नङा बिसोरनाबो समनि थिननाय फैसानि थिनायसै नालाय जायो नालाय नोंथां बादाबो होलाय लायनो हाया बोरैबा माने बयाबबो थांना थानो थाखाय माबा मोनसेथ' मावनाखानांगौ नालाय नोंथां औ बिसिोरनाबो माने गासिबो थिंबो बिसिोरथिंजायबो माने आबादखौनो थायो नालाय नोंथां
औ
बोथोरनि थिनायफोराव बिसोर आबादखौ मावजोबो ओमफफ्राय आबादाथ' बोनाव थाखायोबालाय सोर बावनो नोंथां औ बिसोरा बि बिदिनो जानानैनो ओमफ्राय बोरैहाय बेलेगथिं बारह'नाय जायो आरोना नोंथां जोंसियायथ' जंसियाय बिदिनो बारगोनाय जाबाय आरो ना नोंथां बिसोरबो जोंथिजायबो इयुनावबो बिदिनो जालांनो हागौ जोंथिबो जोंबो बेलेगाव थांनो हागौ बिदिनोसै आरोना नोंथां। दाथ' सोरबा सोरबा थाङानो ओरैजाय ओरै गोजौथिं बारलाङानो जोंथिबो खायफा खायनै औ बिदिनोसै आरो ना नोंथां ओमफफ्राय नोंथां खबरफ्रा माबाफोरमोन नामा
खबराथ' नोंथां आङो नोंथांनि सायावहाय मा होनो मोनसे टपिक लानानानै फैदोंमोन नोंथां नोंथाङा जुदि फ्रि मोनब्ला आर ना।
औ औ नोंथां फ्रियाथ' आंथ' फ्रिसो नोंथां सावरायनो हागोन दे नोंथां।
अ बेबायदिनो बेफार फालांगि खालामनायनि सायावसो आं सावरायनो सानदोंमोन माने नोंथां। औ बेफार फालांगि बाय खालामबा जोंहा माबायदि मुलाम्फा जानो हायो आरो माबायदि माबायदि रोखोमनि बेफारि बेफार फालांगि खालामनो हायो बैफोरनि सायाव एसे सावरायनो सानदोंमोन आं नोंथाङा एसे फोरमायनो हायोब्ला आंनो अननानै फोरमायना होदो। दे आं एसे माने मिथिनो लुबैयो आरो माने आं बेफार फालांगि खालामनो नागिरदों नालाय नोंथाङाथ' खालामखांनाय मानसि एसे माने मैगं थाइगं खौ मारै बायलाय फानलाय खालामनाय जायो आरो मैगं थाइगंनि अनगायै बायदिसिना मुवा बेसादफोरखौ बोरै फानो बेदरफोरखौ बैफोरनि सोमोन्दै एसे खोनथाद दे नों
औ औ औ औ नोंथां आं बिदिब्ला प्रसेसफोरखौ नोंथांनि एसे खोन्थानो नोंथां आं एसे एनै नलेज मोनदों सिगां फानबोनानै। आरो आं गारनाय जादों आरोना नोंथां माखासे न'खरनि थिननाय आरो माबानि थिननायाव आं गारनाय जाबाय आरो ना नोंथां बेखौ ओ बुंनो थाङोब्लाथ' नोंथां
औ
ओ जोंहा फायखारि होननायसो नोंथाङाथ' फायखारिसो मावनो नागिरदों नालाय दा बायस'नानै लांनायनि खोथा नालाय नोंथां। ओ होमब्ला जोंहा दा जोंनाव सोलिनाय दाम आरो बैयाव सोलिनाय दामखौ जों एसे थाल लाग्रोनाया गाहाम आरोना नोंथां मानो होनोब्ला जोङो दा बेयाव जों जा दामखौ होनानै लांदों बैयावबो बिनिफ्राय बांसिन माबा बांसिन दामबासो जोङो लाबखौ मोनजागोन नालाय नोंथां।
औ
होमबा जों दामखौ मिथिग्रोनाया मोजां जायो आरो ना। नोंथां औ मानो होनोब्ला जोंहा लस जानायनि खोथा थायो नोंथां। नोंथाङा लस जागोन बिदिबा माने दामखौ माने बैयावहाय नोङो खम बिबांनि मोनदोंब्ला नोंथाङा नैबेयाव बायनायाव जोङो खम दामाव मोननाय जिनिस खौ बायनाया गाहामसै आरो दा नोंथां मानो होनोब्ला जोंहा दाम होजोंहाय बुरजाबोथ' जों गुबुन एरिया जाहैयो नालाय नोंथां फायखारि मावनायनि खोथा माने एकदमबारे एसे हेंथा हेंसिया जायो आरो ना नोंथां बांद्राय दामाव फानहैनो नाजाबा होमब्ला नोंथाङा दामखौ बुजिग्रोदो ओमफ्राय मालफोरखौ बायदो आरो नों थां ओमफ्राय बुंनो थाङोब्ला जोंहा मा बोथोराव मा बोथोरखौ जानो लुबैयो सुबुंफ्रा
औ औ
आरो बोथोर लायै बोथोर जोङो ओव माने माल फान्नायनि फायखारिखौ इसे सोलायनांगोन आरोा नोंथां बोथोर लायै बोथोर माने दाथ' गोरोम बोथोर नोंथां माने दाबायदि समाव जोंहा नालेंखर बिदैफ जोंहा लोंगोन नोंथाङा बेफोरनि एसे बेफार खालामनो हायो आरो बिदिनो जोंहा थुरमुसफोरनि एसे बेफार खालामनो हायो नोंथां माने फिथ सामथथायफोरनिया द गरम बोथोराव जोंहा बुंनो थांङोब्ला साबसिन आरोना नों
औ नंग नंगौ नोंथां नंगौ
माखासे फिथाइ सामथथायफोरा जोंहा मोजां आरोना ओमफफ्राय मैं थाइगंनि बेलायाव बुङोब्ला नोंथां जोंहा दानि जुगाव दानि जुगाव माने दाबादि बोथोराव नोंथां माखासे जेरै थान्दा जिनिस माने थान्दा माने देहा थान्दा लाखिग्रा मैगंफोर बुहलारिफोरा जाह ज बेफार फालांगियाव दोनजायो नोंथां माने दामफोरखौ मिलायलायनानै माने जाय जों नोंथाङा नैबाव जाय बिसेबां थिखोना लाङो बैयाव फानहबा लाब मोनजानाय बायदि नोंथाङा दामफोरखौ मिलायनानै लांनांगोन आरोना नोंथां आरो नोंथाङा मैगं थाइगंनि बेफारनि अनगायै माखासे जिब जुनारफोरनि माने जायफोरा इलि इलिगेल नङा लिगेल खामानिफोरखौ नोंथाङा बेफार फालांगियाव खालामनो हायो जोंहा दाउ फोरखौ जोंहा बेफारिफोरखौ जों खालामनो हायो नोंथां दाउ बेफारावबो जोंहा गैया नङा दङ नोंथां। जोङो मोनो बेफोरबायाददियावबो
औ औ औ।
मानो होनोब्ला दाउखौथ' गोबाङानो फिसिजानो होनजायो नोंथांल' बेल दाउिफोरखौथ जोंहा फिसिनाय जों बांसिनखौ नुनो मोना नोंथां।
औ नंगौ नंगौ औ।
औ नोंथां। मानो होनोब्ला जोंहा गुबुन हारिथिं बेफोरबायदि एफाग्रा फिसिनो हानायनि गोहो गैया अबेथिंबा हाग्रा बारि जायो। हाग्राबारि समावथ' हाग्राबारियावथ' जोंहा दाउफोरखौ फिनो हाया नोंसां जोंथियाय माने बैथिंजाय जोंहा दाउफोरा गोमानोबो हागौ बिदियाव बबेबा हाग्रानि जिब जुनारफोरा्रा जालांनोबो हागौ। जोंथियाय माने फिसिनो हायो नोंथां बिदिखौ द गोदाव आरिखौ फिसिनानै नोंथाङा गोबां बिबांनि फिसिनानै नोंथां माने गावनो फिसिनानै एबा गुबुन फिसिनायखौबो जों बायस'नानै लांनानै जों फानहैनो हायो आरोोना नोंथां।
बर दा
दामफोरखौ मोननायखौ आं आसा खालामो आरोोना नोंथां माने बेफोरबायदियाव। माने बै जायगायाव जायो खम जायो बे जायगाखौ जेनसे मोननायखौ जों बेखौ फानहैनो हाया आरोना नोंथां औ नोंथां आरो माखासे बिदिनो बोरमाफोरखौबो जों फाननो हायो नोंथां माने बेफोरबो लिगेल नालाय माखासे माखासे खामानिया माने लिगेल माने गावनि हादराव फाननाया लिगेल जायो आरोोना नोंथांा माने गुबुन हादराव माने बांद्राय बिबांनि माबा खालामनायासो बिदिनो ब्लेक मानि जाहैयो आरोना नोंथां। औ बे मोसौफोरखौ जोङो
औ।
बेलेगाव लांनानै फाननानै दानहैनायफोरा्रा एसे एनै माबा जायो आरो आरोना नोंथां इलिगेलखौ जों नुनो मोनो आरो। बुंनो थाङोब्लाथ' बेफोरबो फायखारियैनो हमजायो ओमफफ्राय माखासे हेंथा जायो आरोोना नोंथां सरखारनि बेलायावबा नोंथाङो सरखारजों गनजानाय बे फफारिफोरखौ जों मावनाया गाहाम आर ना नोंथां गोो बुंनायब्ला आं नोंथां जोंहा बेफोरबायदिनो माखासे दखानफोर खुलिनानैबो जों खालामनो हायो आरो ना नोंथां। बेफार फालांगिफोरखौ नोंथाङा मोनसे मोजां जि दखानफोर ज गस्ला लंफेेननि माने दा ट्रेेननि सायाव सोनारनानै जोङो गस्ला लंफेननि फायखारिखौ जों खालामनो हायो नोंथां। मानो होनोबा दानि जुगावथ' बयबो फेसन फल' खालामो जोंहा फेसन सेन्सथ' बयनावबो थाखायो दाना एसे एनैया। जोंहा जुथा मुजाफोरनि खौ लाबोनानै जोंहा ट्रेन्दिं जा ट्रेन्डआव गाननाया सोलिदों बेफोरखौ जों लाबोलायनानै माने बेफोरनि बागै जों एसे मोजां बेफार खालामनो हायो आरोना नोंथां औ आरो माखासे से रोखोमफोरनि माखासे दंबावो नोंथां माखासेया माखासेखौथ' जों बांद्राय मावनो हाया नोंथां माखासेया एसे गिदिर लेभेलनि बेफार फालांगियाव थाङो। माखासे इदिनो जों मावनो हानाय बेफोर गस्ला लंफेनफोरनिया जों मावनो हायो।
औ नंगौ नंगौ नंगौ नंगौ नंगौ नंगौ नंगौ।
जिब जुनारफोरखौथ' जों मावनायनिफ्राय मावनायानो गाहामसो बिदिनो दाउ अमाफोरनिखौ मावनाया गाहाम आरो दा नोंथां। अमाफोरनिया एसे एनै माबा जाहैयो आरो।
औ।
फिसा खामानि होनबाबो दामफोरालाय मोनो नोंथां दानो हायोबा नोंथाङा गाव बिदिनो लाजिनाय मोनाब्लाथ' नोंथां मावनो हायो जों बेफोरनि फायखारिफोरखौ।
समा जाबाय दोनथ'लायनिसै नामा नोंथां?
औ औ नोंथां औ दे।